हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
जेबो मावथ'वाखै नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि दङब्ला आङो नोंथांजों फंनैसो टपिक लानासो फैदोंमोन माने सावरायनो होननानै। सावरायजागोन ना सावरायजागोन दे नोंथां। दे बिदिब्ला औ सावरायजागोन उम दे बिदिब्ला। आं नोंथांनिसिम माने लाइमोन बैसोनि बागैसो फंनैसो बाथ्रा सावरायना होननानै फैदोंमोन नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा फंनैसो लाइमोन बैसोनि बागै?
औ जागोन।
औ औ दे। होननानै बुङोब्ला जों औ खोनादों नोंथां। लाइमोन सम होननानै बुङो जोंना मोनसे थि समनिफ्राय जोङो मोनसे थि बैसोसिम हमनानै औ माने लाइमोन समखौ जों फोरमायनो
जेरै जोंनि सुबुं माहारिया जोनोम जानायनिफ्राय उन्दैनिफ्राय जोनोम जानायनिफ्राय जेथि
जेथिया जि बोसोरनिफ्राय
थामजि बोसोर बैसोसिमनि गेजेराव थायो।
औ नंगौ अब्ला बे जिउ खोन्दोखिनिखौहाय मोनसे आबुं लाइमोननि जिउ होननानै बुंनानै फोरमायनो औ नोंगौ जों जि फरायनो मोनदों बिजाबाव। बेखो लानानैनो आं नोंथांनि सिगाङाव लाइमोन औ नंगौ। आरो जेनेबा जों बुंनो थाङोब्ला मिनथिनो मोनखा लाइमोन लाइमोन थाखाय जों मोजां खौबो सोलोङो बा खौबो सोलोङो। खोनादोना नोंथाङा मोजांखौबो सोलो जोङो आरो जोङो माने जेखौबो सोलोंनो हांखुर जायो आरो बै समावनो बै सम समावनो जोङो गाज्रिखौबो सोलोंफ्लाङो मोजांखौबो सोलोंफ्लाङो सोरबा गाज्रि लोगोजों थांफ्लांनानै गाज्रि लोगोजों थाङा माबा लोगो जाफांनानै जोङो गोबां गाज्रिखौबो मावफ्लाङो गाज्रिखौबो सोलोंफ्लाङो बेनो आरो। नों हाजार मोजांबाबो नोंथाङा जुद दि नोङो नोंथांनि लोग गोखौ जुदि नोंथाङा गाज्रिखौ संदोंबा नोंथाङा बै नोंथांनि लोगो बायदिनो थांफ्लांगोन जाफ्लांगोन आरो। बै समावनो बै स समावनो किन्तु जोंनि बे समावनो जोङो जोंनि मावनांगौ सोलोंनांगौखौबो सोलोंगोन सोलोंनाङैखौबो सोलोंगोन बिब्दि जायो आरोना बै समखौनो जों जोबोस हमथानानै लानांगौ बै बैसो समावनो जों गावखौनो गाव सामलायनांगौ बुजिनांगौबो जो-जोबोर जायो आरोना। बै समाव जोंखौहाय जोंनि जोंनि गेदेरसिनफ्रा जोंखौ बुजायो बुङो मानोना बिसोरो बै समखौ मोनबोनानै बारबोनानै बुजिबोखानाय जे बै समाव बिब्दि जायो बै समाव बिब्दि जायो होननानै जायखौ जोङो जा समावहायो बिसिनि बुंनायखौबो नांजाया मानि थाखाय बुङोबा बै समावहायो माने जोङो जेनिबो हांखुर जायो जे जों बे समाव जों गावखौल' गाव खौल जोङो राइट सानो माने।
औ नोंथां नोंथां
जोङो बै समावहाय जेखौबो सोलोंनो लुगैयो जा मोजां जा गारजि जा माने माबा मोनसे खोनाबानो जों बेयाव थांनो लुगैयो देरै दा जों बहाबा माबा मोनसे पार्क खुलिदों होन माबा बहाबा मोनसे गार्देन दं होन जों बेखौबो नायनो हांखुर जागोन नायनो लुगै जेन बेफोरबायदि जायो आरो आरो माबा मोनसे गोदान माने सोलोंनाय बा फोरोंनाय माबा मोनसे ओंखारदों बेफोरबायदि मुङाव जों सोलोंनोबो हांखुर जागोन एबा फोरोंनोबो हांखुर जागोन बिब्दि जायो आरो बै समावनो जोङो जेनिबो गोसो जायो जेखौबो गोसो जायो बेबायदि आरो बै समावनो जुदि नोंथाङा मोजां लामों थांफ्लांदोंबा नोंथाङा नोंथांनि जिउआवहायो नोंथांनि जिउखौ माने जौगालांनो हागोन नोंथांनि जिउआवहायो नोंथाङा जाफुंसार जाहैनो हागोन जुदि बै समावनो नोंथाङा जुदि गाज्रि लामाजों थाङोबा नोंथाङा नोंथांनि जिउआव मालाबाबो जाफुंसार जानो हाया आरो बेनो।
औ औ नोंथां नंगौ सैथो बाथ्रा नोंथां बुंनाया। बे लाइमोन समानो मोनसे जोंनि जिउ राहा नङाहोनबा जायखौ मोनसे गोब्राब समखोन्दो होनो। बेलेग
बे लाइमोन बैसोआवनो जोङो गावनि जि फरायनायजों लोगोसे मोजां गाज्रि बेखौ बासिनानै लानांगौ आरो गावनि जिउ राहाखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ बेखौ जों संनानै लानांगौ जायो आरो बुंनो थाङोब्ला बे लाइमोन समानो जोंनि मोनसे बेस्ट-' बे सम जेरावनि जोङो गावनि हानायथिबां हानायसिबां जोङो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ आरो लोगोसेनो गावनि जिउनि जि केरियार बे केरियार
खालामनांगौ।
फकास खालामनांगौ, औ आं बेखौ सानो आरो, औ बा गावनि जिउखौ फखास खालामनांगौ बेफोरनि माने गोसो जाब्लाबो बै समाव जोङो गाज्रि लोगोजों थाफ्लांनानै माने बैफोरनि फारसे गोसो गैयि जालांफ्लाङो आरो जायाव हाय जे दा समाव जा समाव जों गावनि केरियाराव फकास खालामनांगौ जा समाव जों गावनि जिउखौ बोरै दैदेनलांगोन बेखौ साननांगौ बे समाव जों बेफोरखौ सानना लासे माने जेराव जोङो बे दा थानाय समखिनियावनो जोङो इन्जय लानांगौ जानांगौ लोंनांगौ बेरायनांगौ बे सम समावनो खुसि लानांगौ खुसि थानांगौ बेफोरखौ साननानैनो बे दसे समनि खुसियावनो खुसि जाना माने मावनाङि बुस्थुखौबो मावफ्लाङो जानाङि बुस्थुखौ जाफ्लाङो बेबायदि आरो। बेनो जोंनि लाइमोन बेनो जोंनि लाइमोन बैसो बै लाइमोन बैसोआवनो जोङो गोबां रोंनो मोनो गोबां सोलोंनो मोनो माने सोलोंनो हायो रोंनो हायो, खिन्थु जोङो बेनो आरो? सोलोंनाङैखौ सोलोंनाङामोन बेखौबो जों सोलों फ्लाङो मावनाङैखौ मावनाङामोन बेखौ खौबो जों मावफ्लाङो बिदि जायो आरो, हमथानो हायै जायो जों बै लाइमोन बैसो सम समावनो गावखौनो गाव जोबोद कन्ट्रल खालामनांगौ जायो जाय सुबुङा बे लाइमोन बैसोखौ गावनि लाइमोन बैसोआव कन्ट्रल खालामनानै गावनि केरियारनि फारसे बा गावनि साननाय हनाय गावनि सिमांनि फारसे खन माबानो हादोंना फकास खालामनो हादों बे गावनि जिउआव जौगानो हादों। दोंबो। जायो बेफोरखौ थाल लाया जाय बेफोरखौ थाल लायालासे, गावनि दसे समनि खुसियावनो खुसि जानानै गावनि बेसेन गोसा समखौ थाइ माने वेस्ट खालामदों बा गावनि बेसेन गोसा समखौ बेसेन होआलासे ओरैनो हगार हरदों बिसोरा दा ओरैनो दंसै आरो माने ओरैनो गोदावना लायो बिदि गावनि गावनि जिउखौनो गावनि समखौनो बे जेबो बेसेन गैयि खालामना लायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि गेदेरफ्रा जोंखौ गोबां बुजायो बे लाइमोन बैसो समावनो मानोना बिसोर मोनबोजोबनाय लाइमोन बैसोआ बोरै जायो, लाइमोन बैसोआव मा जायो बेफोरखौ बिसोरो हमदांजोबनायखायनो बिसोरो, जोंखौ बुजायो बानजायो बुङो थेवब्लाबो जों जोंनिबो लाइमोन बैसो नालाय बै समाव जोंबो जेनिबो हां खुर जायो बेनिखायनो जों हमस' सनो हाया आरोना। खौ मावनांगौ जों बेखौबो मावफ्लाङो मावनाङिखौबो मावफ्लाङो मावनां मावखायो आनो आरो मावनाङिखौबो मावदेरफ्लाङो बिब्दि आरो ना।
दा जोंबो जानो हागौ जोंबो गोबां गोल्थि मावदों बाट जोङो बे जोंनि गोल्थिखौ जों नुवा आरो दा सोरबा बुंबाबो जों जोंनि गल्थिखौ नुवालासे बे बुंग्रानिखौसो गोल्थि नुगोन बेबायदि जाहैयो आरो।
औ नोंथां। बे लाइमोन बैसोआव बेफोरबायदि औ। लाइमोन बैसोआव बेबायदि गोबां मोगा मोगि जानो गोनां जायो नंगौ नंथाय आरो लोगोसेनो बिमा बिफानि मोजाङै बोसोन मोनोबा हयथ' लाइमोनफोरा बेबायदि गाज्रि लामायाव थानायांनायनिफ्राय एसे आज्रायगोन नामा आं बेखौ सानो आरो। जिहेथु जोंना दिथागिरियानो न'खरनि गाहाय हिसाबै गाव गावनि लाइमोन बैसोनि जि देरखांफुनाय देरहांनाय जि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला रो बबे लामाजों थांगासिनो दङ बबे खामानियाव थांदों सोरबायदि मानसिजों लोगो जादों बेफोरबायदिखौ एसे न'खरनि दिथागिरियाबो जुदि मोजाङै गायदेन्स खालामोबा मोजां लामायाव जोङो जोंनि लाइमोन जिउखौ दैदेनलांनो हागोनखौ नुहुरो आङो आरो दिथागिरिफ्रा मोजाङै जोथोन लायोब्ला गाहाम जागोन सानो आरो।
नोंगौ नोंथां।
औ।
बुंनो थाङोबा जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि गावनि फिसाफोरखौ बा लाइमोन जाबोबाय बिसोरखौ बोरै माबानांगौ ट्रिट खालामनांगौ बोरै मानांगौ बेफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलनि बिमा बिफाफ्रा इसेबां रोङानो माने इसेबां थालबो लाख'वा जे गावनि फिसाया लाइमोन जाबोबाय गावनि फिसाखौ बोरै कन्ट्रल खालामनांगौ बोरै सामायबोनांगौ बेफोरनि फारसे माने जोंनि गामि ओनसोल बिमा बिफ्रा इसेबां साननो रोङा माने
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
गदि गैया जाहैबाय नालाय बिनि थाखायनो लाइमोन बैसोआव बुजाय बेफोरबायदि गावसोरमोनबो नायबाबो लाइमोन बैसोनि सिगाङाव गावसोरमोन बोनायबाबो माने इसिबां इसिबां गावनि फिसाफोरखौ गावनि फिसायाबो दि लायोमोन जाबोबाय दा बिसोरखौ बोरै सामलायनांगौ बिसोरनि रोंगौथिखौ बिसोर मोनबोबाबो फोरमायनांगौ दे बुजायनांगौ बिदिखौ इसिबां रोंख'हैया आरो हाख' हैैया माने।
औ बेफोर जेंनाखौ जोङो फोजोबनो थाखायबा औ नंगौ नोंथां औ रोंगौथियानो
औ।
बेफोर जेंनाफोरखौ जोङो एसे खम खालामनोब्ला गामि गेजेर गेजेर जोङो माखासे एवारनेस प्रग्राम लानायनि गेजेरजों जोङो एसे खमायनो हागोन। औ दिथागिरिफोरा गाव गावनि फिसाफोर खौ बोरै लामा दिन्थिनांगौ, बोरै जोथोन लानांगौ बेखौ जोङो गामि गेजेर गेजेर थांनानै सांग्रांथि मेल खुंनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो जोङो बिथांमोननि जि लाइमोन गथफोरनि इयुन जोलैजों बिसोरनि जिउ राहाखौ दैदेननायाव एसेबाबो हेफाजाब
औ नंगौ नोंथां। दा बेफोरबायदि लाइमोनफोरखौ सामलायनो थाखाय बा लाइमोनफोरखौ बेंनो थाखायथ जोंनियाव दायो एबसु दङ।
औ नोंथां फरायसा आफाद दङ।
फरायसा आफाद दं जोंनि दा थेवब्लाबो फरायसा आफादा थाबाबो माने इसिबां बिब्दि गैद्राया आरो इसेबां सांग्रांथि गैद्राया बुंजायो। मानि थाखाय फरायसा आफाद दंबाबो फरायसाफ्रानो फरायसाफोरखौ कन्ट्रल खालामनाया इसिबांथ बिदि थाद्राया नालाय हाद्राया। आरो सोरबा फरायसाया सोरबा फरायसानि बि- बिबुंथि खौ मानिगोन इसिबांबो बिदि जाद्रायखाया जाय मानिग्रा एबा जाय मोजां लामाजों थांनो गोसो जाय लाइमोना थांनो गोसो मोजां लामाजों बियो थांखायो। जाय थांनो गोसो गैया बिसोरो थांखाया। बिनिखायनो बे दिथागिदफोरखौ जेरै नों थाङा बुंदों बानजायनांगौ बेफोरबायदि बानजायनाय थानांगौ आरो गावनि बिमा बिफाफ्राबो गावनि फिसाफोरखौ बानजायनाय थाल लानायफोरबायदि थानांगौ। मानोना बे लाइमोन बैसोआ लाइमोन समानो जोबोद सामलायनांगौ सम आरो जेरै गावनि गोसोखौ हमथाथारनांगौ गावखौनो गाव हमथाखनो हायै सम समा बेनो आरो जेराव जेनिबो हांखुर जायो। जेराव जेनिबो जेखौबो सोलोंनो, जेखौबो मावनो, जेखौबो खालामनो माने हांखुर जानाय बोदोर जानाय सम आरो बेयावनो जेनिबो मुखुब जायो। माने बे गोसोआहाय लाइमोन समावनो जोङो जेनिबो थाखाय हांखुर जायो। बिब्दि आरो।
औ नोंथां औ।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबोबाय आरो इसिबां मानि रोंगौथिबो गैया जाखिनि दङमोन नोंथांनिसिम फोरमायबाय आरो नोंथाङाबो फोरमायबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। नोंथाङाबो फोरमायनानै होबाय आंनो गोबां बाथ्रा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
बिब्दिब्ला दोनथलायनोसै ना नोंथां?
औ दे नोंथां औ।